हेलौ नोंथां
औ खोनादो ना
खोनादोंं ना नोंथां
औ खोदों खोदों
औ दा नोंथांजों ओ मिथिंगानि सोमोन्दै बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना
औ दङ नोंथां सावरायजागोन
बिदिब्ला जागायसै नोंथां
औ
मिथिंगा मिथिंगा होनोब्ला जोङो दंफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाइेन गासैखौबो लाफानानै जों मिथिंगा जायोनासै होनबा नोंथा
औ नंगौ नोंथां औ
दानि जुगावहाय जोङो मिथिंगा जायजों दंफां लाइफां बेखौ जोङो हाजो हायेन जेरावबो दाना दानफायला दानफायलि खालामनायनि जाहोनाव अखानि बिबाङा खम जालांबाय जायनि जाहोनाव जोंनि सम्पदफोरा जानो नागिरला जायनि जाहोनाव जों हाजोआव जोङो जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनो थांलिया हायेन ओनसोलफोरावसो जोङो दानिया नुनो मोनसै बेबायदिनोनो जों गोबां ओ जेंनाखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो उम दिनैनि जुगाव दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय जोंनि दैज्लां बोथोराव जे अखानि बोथोर बेवहाय जोङो आबाद मावो माइ आबाद बे माइ आबाद आबाद मावनो थाखाय दिनै अखा गैलिया दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय जिब जुनारा दिनै जानो थाखाय आदार गैलिया जालांबाय बेबायदिनो जोंनि मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ जोंना दिनै मेसिनफोर ओंखारबाय जेरै जोंनिया पेट्रल थाव पेट्रल थाव नङाबा नों गारिया ओंखारा नाथाय बै गारिनि थङाजों जोंनि मिथिंगाया बेसेबां बेसेबांबा ओ गुबुंले जालां गासिनो दं बेसांबा गाज्रि जालांगासिनो नो दङ बेबायदिनो ओ जोङो नुनो नुनो मोनबोगासिनो दं नोंथां आरो बुंनो था फोरावहाय गलाफोरावहाय जों दा फेग्रा बुस्थुमोन फेग्रा बुस्थुनिफ्रायबो जोंनि मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानांगासिनो दं जोंनि दंफां लाइफांखौहाय गुबुनाव फानहोयो दा जोंनि जिब जुनार जिब जुनार जिब जुनारखौहाय ओ गुबुनावसो लांना लानानै ओ फेदेरहैग्रा जाबाय जेरै पार्क बनायो गावबा गाव सोरबा ओ बिसोरनि थांना थानायनि बानायो बेफोरबायदियावसो जोङो नायहैनो थांनांगौ नाथाय जोंनि ओ उदां अख्रां मिथिंगायाव जोङो नुनो मोननाय जाया बेनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो मिथिंगानि सोमोन्दै उम एसे आङो नोंथांनो फोरमायनो आखायाव लादों जेरै सोरगिदिं जोंनि मि थिंगा बुङोब्ला बिफां लाइफां दाउ सिन दाउला बेफोरबायदिनो गासै जिब जुनारखौ लाफानानै जोङो मिथिंगा होननानै सानना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौथ' नंगौ
औ जोंनि मिथिंगा नङाब्ला जोंनि दाउसिन दाउला एम्फौ एनला मानसि दुमसि गासैबो राव बो बे उम बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बेजों उम बेजों औ बेजों लोगोसेनो जोङो जिब जुनारफोरनि थाखाय गांसो हाग्रा बेफोरखौ जोङो उम बेफोर उम बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोसौफोरनो जाहोनाय जायो आरो आरो बेवहाय उम आरो बेवहाय जोङो उम मोसौ मोसौ एबा गराइफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन गांसो हारि गांसो हारिनि लाइफां जोङो बेवहाय जोङो जोङो गायनाय जायो आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा
ओ नोंथां ओ जों मिथिंगानिफ्राय मिथिंगायाव जोंङो दंफां लाइफां बे दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोननो हायो सुबुं मा हारिया आरो जोंनि ओ ओ जोंनि हंगारनाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बे कार्बन डाइ अक्साइडखौ दंफां लाइफांफोरा मिथिंगायारिनि गासैबो ओ दंफां लाइफां गासिबो गुबुन गुबुन दंफां लाइफां थायोना बेफोरबो माने जोंनि बै ओ बिथांमोना हांलागासिनो दं बिथांमोननि जों लायो बिथांमोना जोंनिफ्राय लायो बेफोरबायदि आरो दानि जुगावहाय गोबां गोबां आ बो थोरनिफ्राय बोथोर जोङो मिथिंगानिफ्राय फिथाइ मोनो नाथाय दानि जुगावहाय मोननो थांलिया मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांखौ जोंनि सुबुं मानसिफ्रा फालांगिसो खालामनो हमबाय जिब जुनारनि फालांगि खालामनो हमबाय दावसिन दावलानि फालांगिरि खालामनो हमबाय दुब्लि फोथारफोराव जोङो दैखौनो नुनो थांलिया दंफां लाइफां दानफायबाय थानायनि थाखाय सिफायबाय थानायनि थाखाय दिनै गामि ओनसोल फोरावबो गोबां ओ मिथिंगानि दंफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनो थांलिया दिनै औवा बागान गैलिया